औ खुलुमबाय नोंथां फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां थारैनो नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन?
औ आं नोंथांनाव फन हाबनायनि जाहोनानो जादों जोंनि बर'नि दोरोङारि ओ ओंख्रि जानाय लोंनाय ओ ओंख्रि आरो जानाय लोंनायनि सायाव ओ राय्लायनो हरदोंमोन नोंथां नोंथांनाव सम दङ ना?
औ नोंथां ओ सावरायजागोन दे।
अ बिदिब्ला आंङो जोंनि बर'नि ओ माखासे जाग्रा ओंख्रिनि सायाव आं नोंथांनो ओ जोंनि जाग्रा ओंख्रिनि मुंफोरखौ ओ खिथानो सानदों नोंथां। औ औ ओ जोंनि ओ बर'नि दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरनि मुंङा जादों गिबियाव नारजि अमा
औ औ।
ओ सबाय साम' ओ सबाय दाउ अनला मेवाइ नाफाम मानसि गालदाब मानसि गालदाबखौ खेरा दाबसिनिबो होनो नोंथां।
औ नंगौ।
थिना नोंथां।
औ मिथिगौ।
औ खुमब्रा हांसो ओमफायो मैथा ना अमा बे दर ओ लाफा नाथुर ओ जोगोनार ओ नोंथां ओ बिनि अनगायैबो ओ बर'फोरा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो हाग्रायाव थानानै बा हाग्रा ओनसोलाव संसार जानो मोजां मोनो हिसाबै ओ हाग्रानि मैगं फोरखौबो मोनो बा बिनि बेलायाव माखासे हाग्रानि मैगंफोरा जादों ओ जोग्लावरि मैगं ओ मानिमुनि ओ बुरि थुन्थिनि थाराय मैगं सिब्रु मैगं दिंखिया मैगं। ओ ओ जारि जारिखौ मिथियोना नोंथांङा? औ उसुमैबो होनो आ रो बिनि उनाव अन्थाइ बाजाब। ओ नेरसिं ओ थास' बिबार ओ नोंथां थास'आथ' गासिबो जाजाजोबो ओ बेना बिबार बिबार बिलाइ ओ बिथ' ओ आरो बेदर ओ आरो आथिं ओ थास'आ गासिबो जाजाजोबो ओ बिनि बेलायाव नों थां जोंनि ओ बर'नि ओ जानाय लोंनायनि बेलायाव आंङो ओ नोंथांनियाव ओ जोंनि बर'नि अनला अनला दाउखौ माबोरै संङो बिनि सायाव ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नामा?
औ ओ हागोन नोंथां ओ बिदिब्ला जोंहा माने नोंथांङा बुंनाय बादिनो बर'फ्रा माने गोदो गोदायनिफ्राय जोबोद जेनेबा दोरोङारि हिसाबै गोबां मोजां मोननाय ओंख्रिफोर दं। ङ आरोना बुंनो थांङोबा जोंहा गोदो गो दायनिफ्रायनो जोंहा गोदो गोदायनि सुबुंफोरा माने खारैजो खारदैजों संनाय ब्रा बेफोर बायदि ओ खारैजों संनाय रुनाय बेफोर ओंख्रिखौ जोबोरैनो मोजां मोनो होननानै जों मोनथियोमोन आरो। ना?
औ।
ओ बेनि थाखायनोबा बेफोरो जेरैहाय जोङो बर'फ्रा मोजां मोननाय ओंख्रि होनबा जेरै ओ नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो नोंथाङाथ' गोबां फोरमायलांबाय जेरैहाय अनलाजों दाउ बा अनलाजों औवा मेवाइ बा बेबादिनो सबायजों साम' बा अन बेबादिनो अमाजों नारजि मैथाजों ना बा बेफोरबायदि ओंख्रिफोरा माने बर'फोरनि जोबोरैनो माने मोजां मोननाय ओंख्रि होननानै जों मिथियो आरो ना?
औ नंगौ नोंथां।
ओ जेरैहाय नोंथाङा सोंनाय बादि जेरै जों अनला जों दाउखौ माबोरैहाय संङो होनबाथाय जोंहा माने अनलाजों दाउखौ बुंनो थाङोबा जों अनलाजों दाउआ माने जों सुबुंफोरजों माने गोबां सोमोन्दो एंगारलायनो हायै सोमोन्दो दं होनना जों गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायो आरोना।
औ।
जेरैहाय जोङो बा हाबा हाबाफोराव जों हौवा गोदान बा हिनजाव गोदान बेबायदि याव जोंहा हाथा खुरनाय बा बिदि ओंखाम अनलाजों बेबायदि दाउ ओंखाम जाहोनाय हुदाया जोंहा दंखायो आरोना नोंथाङा बेखौ मिथिखायो जानांगौ जे गासैबो माने हाबाफोरावनो जोंहा बर'फोरनि नेम बादि जोंहा माने हाथा खुरनाय बेफोरबादि नेमखान्थिखौ जोङो दासिमहालागै फालिबोयो आरो ना।
औ।
औ बेजों लोगोसे जोङो अनलाजों दाउखौ बोरैहाय सङो होनबा गिबियाव जोङो माइरंखौ बा माइरं आरो बहाबजासिन सोमनानै दोननाय जायो आरो दैयाव सोमखांनायनि उनाव जेब्ला माइरङा एसे रुइहाबोबा बेयो देजानाय जायो अब्ला बेखौ जों दैनिफ्राय बोखांनानै मोनसे आइजें बा बायदि दै सर' लां नि थाखाय जोङो मोनसे आइजें आव बेखौ दोननाय जायो आरोना।
औ।
जेब्ला माइरंनि दैया मोजाङैनो सरद लाङोबा बेनि दैया गलांजोबो अब्ला जोङो बेखौहाय मोजाङैनो बेखौ आथिखालावथ' जों बांसिन ग्रेनडार मेसिनफोराव उन्नानै लानायखौ नुनो मोनो आरो खम समनि गेजेरावनो जोङो थाबैनो गुन्दै खालामनो हायो नङा होमबा?
औ।
गोदो गोदायथ' जोङो बांसिनै ओ जोङो गोदो गोदायथ' जों बांसिनैबा उवाल बा दिंखि औ दिंखिजों बे सो देनायखौ नुनो मोनोमोन जोङो आथिखालाव मानि बुंनो थाङासिनो गार मेसेंबा बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
बिनि उनावहाय जोङो फारसेथिंहाय जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदौ अब्ला जोङो बेखौ दैया गलब गलब गोदौ गोदौखांनाय गोदौबाय थानाय समाव जों माने बे अन गुन्दै खालामा लानायखौ फ्रि फ्रि होनाय जायो आरो ना
औ
बेयाव जोङो खारदैबो बाहायनाय जायो मानो होनबा जों गासैबो सबायाइ बेफोर ओंख्रैफोराव जों खारदैखौ बाहाय बाहायनायानो जा जाखायो जों खारदै बाहायखांनायनि उनाव जेब्ला जों बेयाव बेदर अबला जोङो बेदरखौ मोजांयैनो बा बे फोरखौ जोङो मोजाङैनो बा ओ हालदै मस्ला गासै थाव माने बेयाव नांनाय मस्ला मस्लिफोरखौ मोजाङैनो जों होनानै माने जों बेदरखौ फोमोनना लाखानाय जायो आरोना।
आ
औ जेब्ला बियो मोजां मोजाङैनो बा बेफोरबायदि मस्ला मस्लि होखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो मोननो जेब्ला जों अनलायाव होखाना लानाय जायो आरो ना। बिनिफ्रायनो जोङो ओ मोननाय जायो होननानै जोङो मोनथि मोनो। ओ थिग बेबादिनो ओ बेजों ओ बेजों लोगोसे जोंहा आरोबाव दंबावो जे बेफोर अनलाफोरखौ जोङो जोंनि जानायखौल' नङवा जों बर'फोरखौल' गबो माने बबेबा गिदिर गिदिर हटेलफोरावबो जों बेफोर गैसै ओंख्रिफोरखौ खौनो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ना आथिखालाव
औ।
औ ओ थिग बेबादिनो बेजों लोगोसे ओ गोदो गोदायनि सुबुंफोरार' बांसिनै नोंथाङा बुंनाय बादिनो गोबां मिथिंगायाव मोननाय बा बेफोरबादि ओ हाग्रा हाग्रा बंग्राफोरनिफ्राय मैगं बुथुमनानै जायोमोन आरो ना।
ज
ओ जेरहाय बिसोरो अबेबा गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बिलो बा अबेबा ओ फुख्रिफोराव ना गुरनानै ना मोनो बिसोर बांसिन माने जरि बा नेरसिं बेफोरदों रु दुमनानै जानायखौ जों बांसिनै औ मिथिनो मोनो आरो औ। नोंथाङा मा बुंदोंमोन?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ मोजां खोनानो मोनाखै नोंथां नोंनिखौ।
अह ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय सबायजों साम'खौ ओ बोरैहाय संनाय जायो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओ नोंथां फोरमायना होनोसै आं अब्ला। ओ साब- सबायजों साम'जों माबोरै सङो ओ बेनि सायाव नोंथाङा सोंनाय बायदि आं फोरमायना होनोस सै ओ जोङो ओ स सबाय सबायखौ जोङो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' माहारिया गायनानै जाबोखायो, नङा होमबा? ओ सबायखौ जोङो ओ माइआ जेब्ला गायो दैज्लां बो थोराव ओ अब्ला जोङो आलिफोराव गायनाय जायो बा जोङो बिनि अनगायैबो जोङो लांदां हाफोराव फोनानैबो जों गायनो हायो बिनिफ्राय जोङ ओ सबायखौ ओ मोनब्ला जोङो हानानै ओ जोङो मारा होनानै जोङो मोन ओ माने बोखांनो हायो बे आबादखौ आरो। ओ बिनि उनाव जोङो जेब्ला ओसबायखौ मार होखांनानै जेब्ला ओ जाजानाय जायो अब्ला जोङो ओ सबायखौ माने। जानो आन्था जोङो हुख्रेमनानै बा जा जोङो लानो हायो। ओ जों एवनानै हुख्रेमनानै जों लानो हायो। ओ बेबायदिनो ओ साम' साम'जों जोङो सबायखौ सङोब्ला ओ जोङो जोबोद गोथाव मोनो। ओ जोङो ओ सबायखौ ओ जोङो ओ सबायथ' नङा साम'खौ जोङो ओ दैमाफोराव जोङो खननानै मोनो नों थां। ओ दैमाफोराव जोङो मोनायाव बा सानाव सानावबाबो खननो हायो, मोनायावबाबो खननो हायो। खननानै जोङो साम'खौ लाबोनानै ओ जोङो ओ गिबियावनो ओह साम'आ ओह साम'आ माखासे ओ माखासे गोबां रोखोमनि जायो नालाय। ओह बे जानायखौ ओह जोङो खिगार होनो थाखाय ओह जोङो साम'खौ ओह सानसे बा साननै जोङो दैयाव सोमहाबनानै दोननाय जायो। ओह जाहाथे बिनि माखासे ओह गाज्रि जानाय गाज्रि मा खासे जानायफोरा जाहाथे ओह खिगारो। ओह बिनि उनाव जोङो साम'खौ ओह जोङो थांगोनाव ओह जोङो सिखाजों ओह बिनि खिबुखौ ओह जोङो दानस'नाय जायो ओह जोङो दानस'नायनि सिगांग्रोनो बेखौ ओह बिनि दाखोन थायोना नोंथां। ओह दाखोनखौ जोङो बिजिजों बा स्टिफेनफोरजों जोङो खेबख'नानै गारनाय जायो ओह बिनि उनावसो जोङो ओह साम'नि खिबुखौ सोबनायाव ओह जाहाथे ओह थाबथाबोआ थाबै फैयो बेनि थाखाय जों खिबुखौ दानस'ना लाग्रोनाय जायो। ओह दानस'नानै लाखांनायनि उनाव जोङो ओह जोङो खादाफ्राव बा जोङो ओह थौफोराव दोननानै ओह जोङो लिबु लिबुफोरजों जोङो हुयोब्ला साबसिन जायो। ओह बेखौ हुनानै लाखांनायनि उनाव ओह जोङो ओह बासनफ्राव दैखोनानै दोननानै ओह जोङो ओह गिबियाव जोङो साम'खौ एवग्रोनानै ओह साम'खौ नङा ओह साम'खौ साम'खौ ए एवग्रोनानै जोङो लाग्रोनांगौ जायो ओह बेयाव जोङो ओह मावहोनो थाखाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओह माखासे ओह दोनग्रा मुवा जेरै ओह सामब्राम गुफुर ओह मस्ला सामब्राम सामब्राम गुफुर ना सामब्राम गुफुर ओह लं जिरा बायदि बायदि मस्लाफोरखौ जोङो हाइजें बायदि मस्लाफोरखौ माने देनानै
औ औ।
दोनग्रो ओह बिनि उनाव साम'खौ जेब्ला एवो ओह एवनायाव जोङो ओह बे मस्लाखौ होनानै एवनाय जायो आरो। ओह एवनानै जोङो खांनानै दोनो खांनानै दोनथ'नानै जोङो ओह सबायखौबो जोङो बेबायदिनो एवनानै लाग्रो एवनानै लानानै जोङो ओह जेब्ला एसे एवनाया गोरान जायो अब्ला दै ओह दै जोङो ओह नांगौखिनि दै होनानै ओह जोङो गोदौ होनो होनाय जायो। गोदौहोनायनि उनाव जोङो
समाबो जाबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय ना?
दे बिदिब्ला नोंथां औ दे।